ओ गिबियाव ओ गोजान सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ जो नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दं नोंथां?
अ आं नोंथां दासान्दि जिरायनाय दङ।
अ आङो ओ नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना? औ बिदिब्ला सोंथियानो जाहैबाय ओ नोंथाङा बरफोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रिफोर मा मा जानानै मोजां मोनो ओ एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां।
औ।
ओंख्रि ओ गोथाव जाना मोजां मोनो होनबाथाय ओ बरफोरनियाव गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रि दं। ओ जेरै उम सबायजों साम अनलाजों दाव थाइगिरजों ना मैथाजों ना एमफौ लाथा आरो नाफाम उम बायदि बायदि मैया मैगं दङ। दंसै आरो
ओ नोंथाङा नोंथाङा जि बुंदों अनलाजों दाउ सबायजों साम' बायदि जानानै मोजां मोनो होननानै ओ बे अनलाजों दाउ माबायदि संनानै जायो आरो माबोरै जायो आरो मा मा ओंख्रिफोरजों जयै संनानै जायो। बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
अनला अनला संनो गोनांबा जोङो गिबियावनो माइरंखौ आइजें मोनसे आइजेंफोराव दै होनानै सोमनानै गुरै जानायनि दोनथ'नांगौ नोंथां। ओ दोन मानि बियो जेब्ला दसे सम दोननानै बियो रुयो आइजें ओ मोनसे लानानै नानै बेखौ ओ दैनिफ्राय बिदि दैखांना लानानै
औ
दसे ओ दै सरगारनायनि आइजेङाव लानानै ओ फोरानदबनांगौ ओ बियो दैया सर बा बेखौ ओ गिबियावनो ओ उवाल एबा दिंखियाव देना लायो गुन्दै खालामना लायो उन गुन्दै खालामना लाना बिनि उनाव संनो थाखाय गिबियावनो बेखौ ओ साराय ओ अर जरायनानै सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै इबैयो ओ दुंनानै बियो गोदौनाय समाव बिखौ आखाइजों फ्रि फ्रि ओ अन गुन्दै लानायखौ आखाइजों बि साबस्रिना होनांगौ ओ साबस्रिना होनानै उम बेखौ होजोबखांनायनि उनाव ओ बिनि उनाव खारै ओ रोसि होनांगौ रोसि होनानै बिदिनो फा उम बानलु ओ संख्रै बिदि ओ गंगार दुनन्दिया हाइजें बिलाइ बायदि होनो हायो आरो जों गोदोनि नुबोनो मोनबोदों ओ अनला खारैयाव बिदि मस्ला मस्लि होनाय जाया ओ रं आरिखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनबोआखै नोंथां ओ बिफोरखौ ओ अनला ओंख्रि बेखौ गोबां ओ बि उम बिदिनो जाजायो बेखौ ओ दाउजोंबो जाजायो ओ नाजोंबो जाजा बिदिनो ओ बासिगि बिबार ओ सेवालि बिबार बिदिनो धुखना बिफां
औ
बायदि बायदि ओ खां बायदि बायदि ओ मैगंजों होदेरनानै खहाबथावना बर'आइजोफोरा मा ओंख्रिजों मा लगायना संबा थ' रोंखागोन नङा होनब्ला? ओ सेवालि बिबार बिदिनो ओ खायलाया ओ फिथाइ अ खायला फिथाइ बायदि बायदि मैगं होना संजायो अ नोंथाङा ओ ओ बिनि गेजेराव ओ सबाइजों उम सामु नि संनायखौ नोंथाङा बुंनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन ओ सबायजों साम' ओंख्रि जानानै आङो जोबोर मोजां मोनो आरो जों बर'फोरखौ गासैखौबो सबायजों साम' ओंख्रि जानानै मोजां मोननायखौ जोङो बयखौबो खोनायो बर' सुबुंफोरखौ
औ
ओ जोङो ओ साम'खौ गिबियावनो जोङो ओ बर' आइजोफोरा ओ बे गामिनि दैमा दैसा एबा खाथि खालानि बिदि दुब्लिफोराव ओ गुरनानै लायनायखौ जोङो नुयो साम'खौ आरो दानि जुगावथ' बेखौ जोङो ओ बायनानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय गोदोहाय जों बांसिन गुरनानै जानायखौ जों नुनोनो मोनामोन। ओ बेख खौ जोङो साम' आरो सबायखौ संनो थाखायब्ला ओ गिबियावनो ज जोङो ओ सा औ सबायखौहाय ओ मोजाङै सुनानै बेखौ ओ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। ओ सोमना दोनखांनानै ओ बेखौ जोङो ओ खारदै ओ होनानै जोङो बेखौ ओ रुनानै लाग्रोनाय जायो ओ‌ बेनि उनाव जोङो फारसेथिं साम'खौबो जोङो ओ एवफ फ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। ओ थाव संख ख्रि आरो नांगौ बिबांनि ओ मस्ला मस्लि आरिफोर होनानै ओ जोङो बे साम'खौ एवफ्रांनानै लाग्रोनाय जायो ओ बेनि उनावहाय ओ फारसेथिं साम' अ ओ सबाय रुनायाबो बियो ओ रुयनाय रुयोब्ला बेखौ जोङो साम' एव खांनानै लाखानायजों ओ ज'यै संजाबनाय जायो। औ बिद दिनो ओ संनानै ओ जोङो ओ उनाव जोङो मोननोसै समाव ओ गंगार दुन्दिया बा ओ दुन्दियाफोरबो होयो आरो हायजें बिलाइ आरिफोरबो होनानै जोङो बेखौ ओ फोमोननाय जायो आरो औ बिदिनो गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर संनानै जानो रोंगौ जोंनि बर' आइजोफोरा। औ सबायजों साम'ल' नङा ओ जेरै नाफाम बानायनानै जानो रोंगौ जोंनि बर' आइजोफोरा। आरो औ ओ नाफाम लाथा एम्फौ ओ नारजिजों अमा बायदि ओंख्रिफोरखौ जोबोर गोथाव गोथावै संनानै जानो रोंगौ ओ सबायखौ साम' जोंल संनाय जाया जोङो ओ ना गोरानफोरजोंबो स संनाय जायो आरो दाउ बेदरजोंबो संनाय जायो। ओ दाव बेददजोंस सङोब्लाबो जोबोर गोथाव जायो। आरो ना गोरानजोंबो आरो ना गोथांफोरजोंबो जोङो खायफा खायफा सुबुंफोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ बिद दिनो गोबां रोखोमनि गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर संनानै जानायखौ नुनो मोनो जों बर' आइजोफोरखौ। खोनादों ना नोंथां? ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय आरो बर' आइजोफोरा मा मा ओ ओंख्रिफोर संनानै जाबावो ओ नोंथाङा आरो बुंनानै होबावनो हागोन ना?
औ नोंथां। ओ खोनायाखैमोन नोंथां एसे फोरमायफिननो हागोन ना हेलौ नोंथां
औ खोनादों दे बुं
नोंथांनि बुंनायखौ खोनायाखैमोन नोंथां एसे बुंफिनना होनो हागोन ना
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बर' आइजो फोरा आरो मा मा ओ गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जाबावो बेनि ओ सोमोन्दै आरो बुंफोरनानै होबावनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
गोथाव जागोन खहाबथावना जागोन बेखौ बिथांमोनहा मोजाङैनो मिथिखायो ओ गुबुन हारिनिसाय नोजोर होना नायोबा ओ बर' समाजनि आइजोफोरा बांसिन संनाय खावनायाव आखा फाखाखौ जों बांसिन
औ
ओ बिदिनो बायदि - बायदि खारदै ओंख्रि ओ खाबथिंना जानायफोराव बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो दासिमबो जागासिनो बर' हारिनि बिदि दोरोङारि गुबै मैगंफोरखौ बिथांमोनहा ओ बावआखै गुबुन हारिनि ओ बे ओंख्रिफोरखौ बजबना लाद होनबाबो गावनि हारिनि ओ संनाजानाय ओंख्रिफोरखौ बिथांमोनहा ओ बावगाराखै ओ खारदै ओंख्रि ओ बिदिनो खारदै ओंख्रि होनबाथ' नोंथांङा मिथिखायो मोनजा फेरबाय जानांगौ ओ बिदिनो खाबथिंनानै ओ लाबोनाय मैगं खौ बिदिनो ओ नाजों नाजोंबो सङो आलु होदेरनानैबो सङो खारदै नङा ओ खारै नङा थ बिदि खारदै खारै ओंख्रि जाया
औ नंगौ
खारै ओ बानायनांगौबा जोङो ओ गिबियावनो थालिर थालिर बिफांखौबो बानायजायो आरो बिदिनो मैथ्रु उम बिफांखौबो बानाय जायो ओ बेसर नानानै दोननाय बिदि ओ बेस नि ओ साख्लिजोंबो बानायो।
औ नंगौ औ
थालिर बिफांनिफ्राय बानायो होनबा जोङो थालिरखौ दानस'ना लाग्रोनांगौ। बिदिनो ओ लांदां एबा सान ओ सानदुं नांनाय जायगायाव दोननांगौ। दोनहैनानै बेखौ सेखाजों गोबा गोबायै बेखौ दानखाव खावनानै फोराननांगौ। ओ फोरान खांनाय नि उनाव बेखौ ओ बुथुमनानै खावनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बर' आइजोफोरखौ
औ
बिदि खावखांनानै बेखौ जेब्ला बियो गुन्दै जानानै हांगार जायो अब्ला बेखौ ओ दैजों साबस्रि साबस्रि बेखौ मिलाय मिलाय बियो जेब्ला आमथा जायो। अब्ला बेखौ ओ दिदोमै थानाय जागा भैयाम एबा ओ बायदिसिना आइ जें आलायाव दोनथुमना हायो नों ओं ओ दोनथुमनायखौ ओ जेसां बैसोर बोसोर जाबाबो बियो जेबो गाज्रि जाया। ओ बेखौ बोसोर बोसोर जाजायो बिदिनो मैगंफोराव होनानै बायदिसिना ओ ओंख्रिफोराव बेखौ आइजेङाव ओ बिनि बिदैखौ बुङोब्ला ओ खारै रोसिखौ रोसि बानायनोब्ला बे आयजेंआव ओ मोजां मोन से बिदिनो आइजें लानांगौ। ओ आइजेङाव बिनि ओ सोफ्लंबो हायो बिदि गब्लं बुस्थु थानाय। आइजें लानांगौ बिखौ ओ बिनि साया ओं खारै बिगाबखो होबाय होनानै बिनि सिङाव आरो मोनसे आइजें होनानै बि दैया जाहाथे गयो। ओ बिदि दै होनांगौ सायाव दै होनानै। बिनि बिदिखौबो। ओ दिदोम दोननो हायो आरो। ओ होब्रोमनानैबो संनो हायो। बायदिसिना खारै ओं ख्रियाव ओ बर'फोरा बिदिखौ बाहायो आरो।
औ। ओ बिदिब्ला नोंथां।
औ।
औ जोंनाथ' ओ सावरायलायनाया एसे गोबावानो जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथां रायज्लायनानै ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोनबाय।
औ।
बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो। औ बिदिब्ला नोंथां। नोंथां जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनाय जाबाय गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।